खोनादों ना?
हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ
हेलौ खोना होदोंना नोङो?
औ खोनादों नों खोनादों। नों आंनिखौ खोनादों?
औ औ
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोन मोनाब्लिनि नोंथां निसिम ओ जासिहरग्रोबाय
मा खालामनानै दं?
दा दं नोंथां बेनो नों आं आयदानि सायाव माबा आयदानि सावरायनो थाखाय नोंथांखौ नेेनदोंमोन आं।
ओव नोंथांनिखौ भइसखौ एसे क्लियार फैया मोनदों एसे हाइ बा लाउड रायलायनो हागोन
अ थाबथानाय थाबथानाय खोनादों नामा नोंथां?
थाबथानायथ' खोनायाखै नोंथां माने एसे फिसा फिसा खोनानाय खोनाबोदों आरो आंनियाव औ खोनाबाय।
औ औ औ दे जागोन अब्ला जों नोंथां ओ जों दा मा आयदानि सायाव सावरायनो? जेनेबा जोंनि थासारिनि आबहावानि सायाव नोंथां
नोंगौ
औ जाया होनबा ना नोंथाङा गुबुनखौफोरखौ सायख'दोंमोन?
खोनायाखै नोंथां।
नोंथाङा गुबुन माबा मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन सावरायनो हागोन
बुंदो मा आयदानि सायाव सावरायनो?
औ नोंथां आं दा अब्ला माखासे दानि गोदान रिसेन्टलि माखासे जोंनि गेजेराव जे आबादफोर माने जोंनि समाजाव मावगासिनो
औ नंगौ नोंथां
दा बेनि सायाव जों एसे सावरायनि नङा होमबा! जागोन ना? अब्ला जों टपिकखौ आं नों थांनि सिगाङाव फोरमायजे आथिखालाव दिे माने गोबां जोंनि गेजेराव ओ केबि केे निफ्रायनो जा माखासे इउनिभारसिटिनिफ्रायनो जा माखासे कलेज नि कलेजनिफ्रायबो बेखौ ओ फिल्ड वार्क खौ जों इनक्लुद खालामनाय नुबाय। बेनो जाहैबाय ओ मैखुन आबाद खालामनाय।
औ औ
नोंथाङा खोनाफेरबाय ना?
औ मैखुन आबाद खालामनाय खोनाबाय औ नोंथां।
औ नोंथां। दा जों बेखौनो सावरायनि। दा मैखुनखौ माबोरै बानायनाय जायो बिनि आरो मैखुना आथिखालाव मानि थाखाय एसे बां माने बयजोंबो अनसायजादों बेखौ लानानै। जों जा हायो गुवारै सावरायनि नङा होमबा।
औ जागोन नोंथां।
औ थारैनो अब्ला नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मैखुनखौ आथिखालाव बाजाराव। बायनानै मोननो हायोना हाया।
औ मोनो नोंथां जोंनि बाजाराव दा आथिखाल माने सानफ्रामबो बिदि। दैलि मार्केट माने मैखुना ओंखारबाय थाखायो नोंथां मानो होनबा गोदो। आव जोंओ बांद्राय मैखुनखौ बेबायदि बाजाराव नुनो मोनामोन नाथाय दा आथिखाल। गोबां न'आवनो जों मोनो। मैखुनखौ नुनो मोनसै आरो बयबो सुबुङानो माने मैखुनखौ बायनानै। जासै दानि दिनाव औ मानो होमब्ला जाय सुबुं। सुबुंफोरा मिरामिस जायो माने जाय सुबुंफोरा बे दर ना बेदर जाया बिसोरो माने ओंख्रि मुंयै मैखुनखौनो प्रिपेयार खालामनानै।
नंगौ थारैनो दा ओ। नोंथाङा मैखुन बानायनो थाखाय ओ। मा मा बेसादनि गोनां जायो बेफोरनि। मिथिगोन नामा बेफोरखौ। मिथियाब्ला आं दा सुंद'यै फोरमायगोन आं नोंथांनाव।
औ नंगौ नोंथां माने आंओ बानाय आंओ। मैखुनखौ बानायनाया आं बानाया नोंथां खिन्थु आंओ जा खोनादों आं जा नुदों आं बेखौ बुंनो नोंथां।
नंगौ अब्ला आं माने। फोरमायनि नङा होमबा नोंथां मैखुनखौ बोरै बानायनाय जायो।
औ औ।
अब्ला जों मैखुनखौ बोरै बानायै। सिथारथिं प्रसेसनिफ्राय आं नोंथांनो फारि फारि खोन्थानो नाजानि। बेनिफ्राय नोंथाङा माब्लाबा आरो गोनां जायोब्ला बे प्रसेस। जों जुदि मावोब्ला थारैनो मैखुननि महर आरो। जानायनि थाखाय बेबस्था। खौ खालामनो हागोन आरो मानो होनब्ला आं बे फिल्डआव। बर्थ'मान खामानि मावगासिनो नालाय।
औ औ औ नोंथां दे। बिथाङानो होनबालाय मैखुन बानायनाय प्रसेसखौ बोरै गुदिनिफ्राय जागायनानै।
नंगौ थारैनो औ औ। दा जोंओ मैखुनखौ आं। बुंनो थाङोबा मैखुना मोनसे फांकास जाहैबाय फांकास मोनसे बेयो माने बिफांबो नङा माने बिफां लाइफांनियाव गोलैला आरो बेयो मोनसे। मोनसे फांकास जाहैबाय। बेनि थाखायनो बेयो माखासे बिफां। माखासे जेरै जोंओ माइ जिगाब बा माब्लाबा। गोबां माने गुबुन गुबुन जायगायाव दोननानै बेखौ आबादखौ मावनो हायो। जेरै जोंओ हाग्रानिखौ लायोबा। सेरफां गाम्बारि बेफोरबायदि दंफांनिफ्रायबो जों मैखुनखौ मोनो। बर'फोरा माखासे ओं गामि ओनसोल ओनसोलाव हाग्रा ओनसोल खाथिफ्राव थानाय
औ।
दा मदार्नाव नाथाय बैफोरबायदियाव माब्ला बा जोङो माबा जायो इनसिदेन्ट जायो माब्लाबा मैखुन जानानै देहायारि हानि खहा जानाय बेफोरखौ जों मोनो। दा नैबे दानि मदार्नाव जाय वेस्टार्न मासरुम इंराजियाव वस्टार मासरुम होनो आरो दा बेखौ जोङो मोननै सिजेनाव मावनो हायो। गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोराव दा बेनि साबसिन बोथोर बोथोरा गोजां बोथोराव साबसिन जायो आरो नोंथां औ दा बे खौ मावनो थाखाय जोङो गिब बेयाव माइ जिगाबखौ एसे गुसुं गुसुं दानसनानै लाग्रोनांगौ जायो। दा औ माइ जिगाब।
औ औ।
बा गोदानबाबो जायो आरो फुराना जिगाबबाबो जायो आरो दा बेखौ जों सिगाङाव स्टारटिंआव ओ खोनाजेननायाव माने रुनानै सो सो जोङो बेखौ बेगर होनानै गायो होननानै खोनादोंमोन। दा आथिखालाव बिदिनो औ माइ जिगाबखौ रुनांगौमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नांलाय लानो। माने सिम्पोल प्रसेसआवनो माने मैखुन खौ गायनो हासै औ दा जों माइ जिगाबखौ खमैबो सारि इंसि फास इंसि गुसुं गुुं दानसबाय बिनिफ्राय जोंङो बुरजा दानस सौखांनायनि उनाव नोङो ओहोम जिगाबखौ दैयाव सुै लगायनानै ओमफ्राय माखासे ओय रासायनिकबो मोनो जेरै बेबिस थिन होनो आरो बे बिस्टिन मोनसे मुलि दङ बे माबा फुथारग्रो आरो माखासे जिगाबाव थानाय बेक्टेरियाफोर थानाय बेफोरखौ औ बेक्टेरियाफोरखौ बुथारनाय जायो। सुनोय होबाय ओमफ्राय बे बेस्टिन होबाय बेनो ओमफ्राय पटास पटासबो एसे होजायो। आरो मोनसे दैजों गलायनाय बेनिफ्राय जिगाबखौ जोङो ओ सबबिस घन्टा नहले थार्टि टु आवार्स बथ्रिस घन्टा बिनि गेजेराव सोमनाया मोजां आरो बस्था बे आलु बस्था मोन बे आलु बस्थायाव सो दा बेखौ आह सोमनान दोननांगौ आरो बेनिफ्राय सब्बिस घन्टाबाबो जागोन ओमफ्राय बथ्रिस घन्टाबाबो जागोन आरो दा बेनिफ्राय जोङो सोमखांनानै लाखांनायनि उनाव जिगाबखौ जोङो बोखांनानै दै उम मोजांजों सुनानै लायोबा मोजां जायो आरो
औ अब्लाना जोङो साफा मावनो हागोन आरो नोंथां नङा होमबा?
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों आं नोंथां बेनिफ्राय जिगाबखौ सुनानै लादो आरो जिगाबखौ दै गुसु होनानै लानांगौ जायो दै गसरनो थाखाय जोङो थाम घन्टा ब्रै घन्टानि सम गोनां जायो बेनिफ्राय जोङो प्लास्टिक माखासे ओ ट्रान्सपारेन्ट प्लास्टिक होनो बेखौ जोङो बाजाराव बायनानै मोनो सोनांगौ
औ बे प्लास्टिकखौ नोंथां मैखुन बानायनो थाखायनो बानायनाय जाखो थाखायनो बे ट्रेन्सपारेन्ट प्लास्टिकआ
हो
ट्रेन्सपेन् ट्रन्सपारेन्ट प्लास्टिकखौ मा मैखुन बानाय माने थफ्लाखौ मोनखायो नङा होमबा नोंथां
खोनाहादिया नोंथां अननानै सोंथि औ बुंफिननो हागोन
प्लास्टिकखौ नोंथाङा प्लास्टिकआव सोनांगौ होनना बुंदों नङा होमबा औ दा बे प्लास्टिकखौ माने मैखुन बानायनो थाखायल' ट्रेन्सफार मोनखायो नामा नोंथां
औ औ एक्सट्रा मोनखायो बेखौ मैखुन बानायनायनि बेनि थाखाय आथिखालाव बाजाराव मोनो बायनानै
नंगौ नोंथां
औ दा बेखौ प्लास्टिक नांगोन जोंनो बे पास केजिनि थायो दस केजिनि सिलिणडारनि थायो आरो दा जोंना जिगाबा रेडि जाबाय बेगराबो अलरेडि नों बाजारावबो आजिखालि खालि बायनानै मोनो बेगरखौबो बायनानै लाबोखाबाय स्पन होनो इंराजियाव बेगरखौ दा बेखौ जोङो रेडि लाजोबबाय बेनि उनाव बे प्लास्टिक गाव जोङो माइ जिगाबखौ सोनांगौ आरो माइ जिगाबाव माइ जिगाबखौ प्लास्टिकआव सोबाय ओमफ्राय बेगरखौ एसे होबाय माबाखौ स्पनखौ जाय मैखुननि बेगर बेखौ साखाथि साखाथियाव होयो आरो फिन जिगाब होबावबाय आरो बे स्पन बेगरखौ होबावबाय साखाथि साखाथि माने दुलुर महर नि जायो नालाय जाय सिलिडार बेयो बिदिनो लेयार मोनब्रै मोनबा होनांगौ जायो नोंथां
जिगाबखौ थुम थुम सोना लानांगौ आरोना नोंथां माबायाव औ
थाखो मोनब्रै मोनबा जिगाब होनानै बेगरखौ होनांगौ आरो बेनिफ्राय मोजां खाथेनानै लादो आरो फिसा फिसा मोनसे फावटेनजों नहयले माखासे बिजफोर लानानै फिसा फिसा गुदुं ग थुफ्लुंनानै होनांगौ जायो जाहाथे अक्सिजेन लानो हायो आरो बे सिङाव था स्पना बेनिफ्राय जोङो माखासे मोजां न' मोजां न' बेब'स्था खालामनांगौ जायो मानो होनबा बे मोनसे फांगास नालाय माखासे बेयाव बेक्टेरिया नांनोबो सुबिदा थायो बेनिखायनो रुमफोरखौ साखोन सिखोन लानाया मोजां दा बेहाय जोङो औवाजों माखासे दुरुं आलायनो थाखाय नाथाय औवा नांगौ जायो औवायाव जोङो बे सिलिणडारखौ आलायनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेरनो थाखाय खमैबो फसिस दिन फसिस आथाइस दिननि गेजेराव जोङो बे मैखुनखौ मोननो हायो आरो नोथां।
नों
बेनि उनाव जोङो मैखुना बेरोब्ला मैखुना बेरोब्ला जोङो दै सारनांगौ जायो मैखुन बेरबा। औ अब्ला नोंथां जोंना समा बेखिनियाव जोब्बाय जों फिन आरो सावरायफिननो हागोन।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।